हेलौ नों-नोंथाङा खोनादोंना? आ जों नोंथाङा फ्रि दंना दायो? सम होनो हागोनना औ होमबा जोङो ओ बर' हारिमुनि बागै सावरायनोसैना? औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा बर' हारिमुवा
ओ हारि हारिमु होनोबाथाय मोनसे हारिनि जि जानाय लोंनाय ओ आसार खान्थि ओमफ्राय ओ राव ओ गाननाय जोमनाय लोगोसे ओ मो सानाय मेथाइ खननाय बेफोरखौनो ओ मोनसे हारिनि हारिमु होननानै बुंनाय जायो। ओ बर' हारियाबो गुबुनफोर बायदि गावहा गावनि मोनसे हारिमु दङ।
जेरै जोङो हौवा मानसिफोरखौ गामसा गाननाय नुयो आर'नाइ लानाय नुयो। ओमफ्राय हिन्जाव मानसिफोरखौ दख'ना गानानाय नुयो दैगिरिखौ लानाय नुयो फास र लानाय नुयो। सना लायनि लोगोसे बर'फोरना जानाय लोंनायाबो गुबुन हारिफोरनि एसे आलादासिम बर'फ्रा अमा बेदर ओ बोरमा एम्बु एन्जर साम' एम्फौलाथाय बेदिनो गोबां धारोमनि बुस्थुफोरखौ जायो ओ बेबो मोनसे बर'फोरनि हारिमु
उम।
लोगोसे बर'फोरा गाव ओ मोनसे गावनि मोनसे ओ राव दङ जायखौ बिथांमोना रायलायो।
उम।
दे नोंथां नोंथाङाबो एसे बुंदो।
हारिमुवा जोंना हारिमुखौ जोङो बेखौनो होनो जे गाव गावहानो थानाय मोनसे गाननाय जोमनाय बा आबाद मावनाय जानाय लोंनाय लोगोसे बेनो मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ दाम मेथाइ खननाय बेफोरनो जोंनि हारिमु आरो जों बे दा हारिमुखौ जोङो जौगानो जौगाथाय लाखिनो थां लाखिनोब्ला जोङो गाव गावखौनो एसे नायनांगोन आरो गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौ बजबना लायालासिनो आइजो फोर जेरै दख'ना गाननाय बबा आरो जोहोलावफ्रा जेरै गामसा गाननाय बेफोरखौ जोङो एसे खालामनांगौ। आरो गुबुन जायगाफोरावबो जोङो जोंनि बे गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनाय दोरोङारि आयदाफोराव एसे फोरमायोब्ला जोंनि हारिमुवा से जौगाखांनायखौ आं नुनो मोनो दिनैनि बे आथिखाल सिाल मुगायावथ' बर' हारिमुवा जोंना गोबां जौगाखांनाय जौगाखानायखौ जों नुयो आरो गोदो गोदैहाय आबै आबौमोननि दिनाव जोंनि बे जायगायावल' आसामावल' जोङो बर'फोरखौ दं होननानै बा जोंनि हारिमुवल' एसे जौगाखांानाय होननानै जों सानोमोन। नाथाय दा जोङो मिथिबोलाय जे जोंनि हारिमुवाबो गोबां जायगायाव दाब दाब जायगायाव दंहैयो जेरैहाय जोङो नेपाल रायजोआवबो जोङो नेपाल हादरावबो जों बर' दं होननानै मोनथियो लोगो मोनफेराखैब्लाबो बिसोरबो मा गाव गावसिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायफोरखौ बिसोरबो दासिमबो मानिबाय थानायखौ आङो खोनानो मोनदों आरो।
औ
मनो दा आङो नोंथांनाव सोंसै जे नोंथाङा बबावबाफोर गुबुन जायगाफोराव थांफेरनानै बा हान्थिफेरनानै नोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौनो एसे खोनन्थिहैनो हादों नामा आरो बिनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे फोरमायनो ब्ला मोजां जागौनदां।
अ ओ आङो बिदिथ' बि एसे गोजान जायगायावथ' बिदि खालामफेरनो मोनाखै आङो। खालामनो मोननाय मोनबा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जागोमोन आनि थाखाय नाथाय आङो जेब्ला कलेजाव दंमोन बे समाव आङो ओ जोङो जेब्ला कलेजाव एसे कलेज उइकफोर जायो माबाफोर फांसनफोर जायो आरो गोबां मिथिफोर दङ अब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनो नाजादोंमोन जों कलेजाव बे कलेजाव जों जेब्ला आ पजिसनफोर जायो जोङो जायोमोन अब्ला जोङो आङो जोंनि हारिमुफोरखौ दिन्थियोमोन गावनि गान्नाय सोमनायफोरखौ लायोमोन दाङउरिखौ लायोमोन। आरो फरायसुफोराबो जोङो गावनि हारिमुखौ देखाय जो नाथाय बिनि बागै ओ गोजानाव थाफेरनानै आङो गावनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो हायासै आरो बेयो आंनि थाखाय एसे ओ
दुखुनांथाव
दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि थाखाय नोंथां।
ओम
नोंथाङाथ' बिदिनो नोंथाङाथ' बिदिनो गोजान जायगायाव ओ बर'नि हारिमुफोरखौ दिन्थिनो हाखानाय जानांगौ।
आंबो नोंथांनि बायदियानो ओ थांफेरनाय जायाखै। जेब्लाहाय ओ कलेज फरायनाय समाव । गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव फरायनाय समाव जेब्ला जों दङमोन अब्ला बै समाव ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ बै समाव माने ओ इसेबांनाखि गुवाहाटिफोर बायदि नोगोरफोराव जोंनि बर' बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ इसिबां माने गानामोन आरोना। ओ एसे जानो हागौ एसे गिखांनाय बा लाजि खांनाय दंमोन खोमा अब्लाबो जोङो माने गावसिन गावनि हारिमुखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय बा दिन्थिनो थाखाय जोङो बै इउनिभारसिटिफोरनि प्रग्रामफोर जानायफ्राव बा
औ
ओ लोगो दिगिफोरनि न'खरफोरनि हाबा खेराइफ्राव जोङो दख'ना गाननानैनो हाबाखौ जादोंमोन आरो बेयाव माने गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनो। ओ जेरैहाय गुबुनफ्रा मा जोंनि ड्रेसफोरखौ बाख्नायो। बाखायनायखौ मोननानै जों एसे गोजोननाय मोन्दों आरो
औ
नोंथांनि हाल ओ
नोंथाङा माब्ला कमप्लिट खालामनाय नोंथाङा माब्ला मास्टार्सआव कमप्लिट खालामनाय?
आङो टु थावजेेन सिक्सटिनाव।
सिक्सटिनाव सिक्सटिनाव। अब्लाथ' जोबोदबो दस बोसोरानो जाबाय अब्लाथ'।
औ नोंथां। बेफोरनि सिगाङावहाय एसे जोंना हारिमुखौ बांद्रायबो दिन्थिनाय जायामोन गामि बा सहर नोगोरफोरावहाय ओ फरायसा संगनफोरा गोख्रों खालामदोंमोनब्लाबो दख'ना गाननायखौ गोख्रों खालामदोंमोनब्लाबो बययानो माने मानिफुंजोबनो हायाखैमोन आरो बै समाव बेखौ जों एसे मोनदां मोनोदों आरो दा जोंनि हारिमुनि अनगायाव जानाय लोंनायजोंबो लोगोसे दङनाा नोंथां। जानाय लोंनायखौ नोङो माखासे जोंना आइजि टेकबो मोनलायलायनाय जानाय लोंनायबो दङ नों बे आइजि टेक मोननायनि जानाय लोंनायफोरखौ बबे मोनसेखौ बबे मोनसेया नोंनि साबसिन ओंख्रि
ओ आं खोनानानै खोनादों आं खोनानानै खोनादों आं बिदि आइजि दंबोदों होननानै नाथाय उबे उबे जाना य लोंनाया आइटेक मोनदों आं खुब बारा मोजाङानो मिथियो आङो आंनि खोनानाय मथेबा नारजि दोलो अनला ओंख्रि बिदिनो सबाय बिदिनो ओ जुमाय बेफोरो आइ जि टेक मोनदों खोनादों आङो आं खोनादों नाफामाबो बिदिनो आयजि टेग मोनदोंनो।
ओं
जोंहा नाफामखौ जोंनि न'आव बिदिनो ओ मालाबा मालाबा बानायनाय जायो आरो नों
नैबे बोसोरा बानायनायजाथ'वाखै नाफामखौबो आं बिदिनो एसे बासोन हिसाबै एसे जानो गोथाव मोनोमोन आङो।
अम आरो ओंख्रिनि बिथोराव अनला
ओंख्रिनि गेजेराव आङो सबायजों सबायजों अमा बेदर नङाबा सबायजों दाउखौ मोजां मोनो आरो।
अम
आरो नोंथांनि मोजां मोननाय
नि मोजां मोननायाथ' बर' हिसाबै आङो बयखौबो मोजां मोनजोबो जानो। नाथाय ओ औ बे आंबो बे सबायजों दाउखौनो आंबो बयनिसाय मोजांसिन मोनो आरो जानो।
औ
अम
सबाय जों दाउ
ओं सबायजों दाउखौ ओं बर' हिसाबै एम्फौफोर
एम्फौ लाथा
ओं एम्फौ एम्फौ लाथाफोरनि फिसिनायनि बागै एसे बुंनो हागौ नामा बेबोथ' जोंनि हारिमुनि मोनसे गोनांथार नोंथांनि न'खरफोराव बा ओनसोलफोराव एम्फौ लाथाफोर फियो नामा
जोंनि गामियाव बिदिनो न'खरब्रै न'खरबासो दङ जायो एमफु लाथा फिसियो बिदिनो फाल्टिानो फिसियो आरो बिथांमोना जमा जानानै न'आव फिसिदोंमोन नाथाय एसे खस्थ' जानायखाय माने बिनि उनाव फिसिया सै माने
अम अम
जेब्ला सिखिरि बिदै दैगोन बे बिदिखौ एसे ओ जिफोराव एसे माने एसे ओ मा होनो बेखौ
सफ्ट जियाव माने बुथुमना लाग्रोनांगौ लानानै बेखौ बिदैखौ दोननांगौ ओमफ्राय साननैसो उनाव ज- निफ्राय फिसा ओंखारगोन नोंथाङा बै फिसाफोरनो ओ- एसे एसेनो ओ- जेरै ओ-एरि बिलाइ बेफोरखौ होबानो जाबाय हमबा इन्दि बिलाय इन्दि बि आरो बिदिनो गोबां बे आं खोनादों थालिर आथियानि
आरो बिदिनो ओ आं बारा मिथिया आरो नाथाय इंन्दि बिलायखौ मिथिया आरोना इन्दि बिलायखौ होयो होननानै। बिदिनो ओ बिनि बिलाइखौ होबाय थादो लासै लासैनो जेबो देरलांगोन बियो जेब्ला एसे गुफुर जागोन देरगोन अब्ला समाव नोंथाङा बेखौ नायबाय थाबानो जाबाय मानोना गिदिर जागोन ना अब्ला माने साननैसो उनावथ' माने बेयो एसे गोमो जानो हमो आरो।
उम
जेब्ला बे गोमो जागोन बियो जेराव मेरावनो खारलाबायनो नागिरो। खारलाबायनो नागिरनायखौ हमनानै मोनसे जायगायाव जमा खालामना दोनबानो जाबाय। बे जायगायाव बे जायगायाव बे एम्फौ लाथाया माने फिथोब। हमनो नागिरगोन आरो जेब्ला फिथोब हमनो नागिरनो नागिरो अब्ला नोंथाङा बे ओ-जायगायावनो थालिर गोरान बिलाय माबा माबि बिदिनो जाहाथे बिनि जायगायाव मोजां फिथोबखौ लानो हायो। बेबायदि बेब'स्था खालामना होनांगौ आरो जेब्ला सानसे बा साननैनि उनाव जेब्ला फिथोबा ओ-माबा जागोन नोंथाङा बेखौ
उम
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायनो।
दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सम होनायनि थाखाय।